नौ हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ
नोंथांदों आं मोनसे टपिकनि सायाव ओ खोथा सावरायगौमोन।
औ नोंगो नोंथां औ नोंगौ।
उम खोथायानो जाहैबाय आबाद
औ नोंगो नोंथां औ।
आथिखालाव जोंनियाव आबाद मावनायनि सायाव आरोना
औ नोंगो नोंथां।
आबाद आबादखौथ' जों गोबां मावो आरोना
औ नोंगो नोंथां।
उम मेसेंआवबो मावो दैज्लाङावबो मावो। दैज्ला दै दां बोथोराव मावनायानो जाबाय माइ
औ नोंगो।
माइ माइखौ जोङो गोबां रोखोमनि गायो जेरै ओ ओ रनजित बिदिनो दाथ' गोबां गोबां रोखोमनि ओ माबा मा होनो खोथिया बिदान माइ माइ ओंखारदों आरो ना गिबियावनो जों माइ गायनो गोरों उम माइ गायनोब्ला मा खामग्रोनांगौ उम उम जायखौ बुङो उम माइलि‌। माइलि माने खोथिया खोथिया जायखौ फोगोन बेखौ होनो माइलि माइलिखो खोथिया फोनो थाखा माइ आबाद खामनो थाखाय जोंनो मा नांगौ गिबियावनो उम खोथिया खोथिया खोथियाया मानिफाय जायो जेनेबा
ओ औ।
बै माइनिफायनो जायो आरोना बेखौ माइलि होनो। उम माइलिखौ जोङो उम गिबियावनो मा खालामग्रोनां नोंगौ ओं जो गो-गो उम बेखौ साफायैनो ओ जावग्रोनानै एबा साफा खालामग्रोना लानांगो आरो ना बेयाव जाहाथे उम बिनि गुग्ला जायखो हौनो बेयाव जेबो माबा थाया आरो ना माइरं माइरं गैयै बेखौ मोजाङैनो उम था ओ गुग्लाखौ गारग्रोनांगो जावनानै बिनि उनाव साफा जावखांनायनि उनाव नोङो बेसेबां खिनि उम आबाद मावगोन एबा बेसांखिनि नोंनो नांगौ बेखौ जखा मोनसे जखा आरोना सुना लानांगोन जोङो। बेखौ सुना लानानै उम जोङो उम
मोजाङै दैयाव मोनसे बस्था फाथोनि बस्था एबा प्लास्टिकनि बस्थायानो जा बेयाव मोनसे ओ सो-सोनानै सुनानै सोगोन आरो ना सोनानै बेखौ उम साननै साननैनि थाखाय बेखौ सोमना दोनो सोमना दोननानै बेखौ साननैनि उनाव थिखांनानै उम बेखौ नआव उम
नंगौ
थिखांनानै सानथाम दोनो बेखौ सानबानि उनाव जोङो बेखौ फोनो थाखाय फोनो थाखाय जोङो मा खालामो उम हालेवो
नोंगौ
दैयाव दै दै गोनां मोनसे फोथार नायनानै जोङो हालेवो बेखौ हालेवनानै मोजां साफफा खालामनानै जोङो बेयाव
उम
बै जायबा माइलि सोमोमोन बे खौ सोमनायखो जोङो उम बेयाव गरसे गरसेयै मोजांनो ओ सारना होयो आरोना। सारना होयो बेनिफाय जा रज' बिनि उनाव ओ जि बेखौ ओ जि दिनसोनि उनाव बियो जि एबा दाइन दाइन दिनसेनि गेजेराव बियो मोजाङै रज'बजोबो आरोना बेखौ रज'बनायनि उनाव उम जोङो उम थामजि दिननि उनाव थामजि दुननि उनाव जों बेखौ ओ फुनानै बे आबादखौ मावनो हायो आरोना।
औ नोंगो नोंथां।
बेखौ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो आरोबाव जोङो बेखौ फुनांगोन फुना नै खानांगोन खानानै फोथाराव लांनां गोन फोथाराव लांनायनि सिगां गायनायनि सिगां जोङो ओ बेखौ उम बे जेखिनि गायगोन बेखौ साफायैनो ओ दै थानो थाखाय आलिखौ खोग्रो दाननानै लाग्रोनांगोन। बिनि उनाव आलिखौ खोना लानांगोन खोनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजांनो एवनानै खोनथाम सोरबा खोनथाम एवो सोरबा खोन ब्रैयाव खनब्रैयालागै एवो बेयो नोंनि खोथा बेखौ उम बिनि उनाव जोङो बेखौ गासैबो ओ लोगो नांनानै गायो आरोना
औ नोंङानो थां
नों नोंथांमोननिथिं माबायदि आ एबा मा मा उम माइ आबाद खालामो मा मा उम मा रोखोमनि आबाद खालामो बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां औ नोंथांङा बुंनाय बादिनो जोंनिथिंबो बिदिनो आबाद मावनाय जायो माइनि नि
औ आरो माइनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरै आ थालिर गय ओमफ्राय औ लाइ मुला आरोबाव आ बेसर
औ।
सिबिं बेबायदि बायदि रोखोम रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जोंनिथिं औ दायो जोंनिथिं माने बारा गोबां माने औ बेसरखौ गायो दा बेसरखौ माबायदि गायो आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनो
औ औ नोंथां
औ जोंनिथिं माने बेसरखौ आ बेसोरखौ गायनो थाखाय गिबि गिबियावनो बे आ जायगा दाबसेखौ मोजांङै बनफोरखौ दाननानै मोजांङै साफा खालामनानै लायो ओमफ्राय बे जायगाखौ हालेवनाय जायो हालेवनानै बेवहाय हासारफोर होयो जेरै आ मोसौ खि हासार हो होयो औ न'आव जानो था आखाय बे मोसौ खि हासारखौनो होयो ओम आरोबाव आसि ओम आथिखालथ' गोबां रोखोमनि हासारफोर ओंखारबाय रासायनिक खासारफोर बेफोरखौबो माखासे मा माने सोरबा सोरबा बे बेफोरखौबो बाहायो नाथाय गोबांङानो माने गोबोरखि हासारखौनो बाहायो ओमफ्राय बेखौ बे गोबोरखि हासारखौ बेयावहाय होनानै हासार आ बेयावखौ बेयाव होनानै आरोबाव मोन खेबसे माने हालेवनाय जायो ओमफ्राय हालेवनानै बेवहाय बेसरखौ बेसरनि आ बेसरखौ माने बेवहाय सारनानै होयो आरो बेयाव बेखौ सारनानै होनानै आ बेवहाय दै होनाय जायो। दैफोर होबाय थानांगौ देरनो थाखाय औ ओमफ्राय बेयो आ त्रिस दिन बा सल्लिस दिननि उनाव देरो
औ औ।
ओमफ्राय बाजार बाजार फोरावबो फानो ओमफ्राय आरो गामियावबो फानो
औ
औ ओमफ्राय आरो आ नै दान बा से दाननि उनाव
औ नोंथां न'आवबो गोबां मदद जायो जेरै बिनिफ्राय बेसरनिफ्राय थ थाव ओंखारो थावखौ जोङो न'आव ओ ओ बिदि मिलायनाय एबा गाज्रि मुवाजों मिलायफानानै दानियाथ' गोबां केमिकेल ओंखारदों बेफोरबायदि केमेल खेलजों मिलायालासेनो मोनजानो हायो जेरै थाव न'आवनो न'निनो मावनानै लायोबा आरोना न'आवनो मावनाय थावखौ मोनजायो आरोना
औ नंगौ बाजारावबो फाननो हायो बेफोरखौ बेसरखौ ओ बाजारावबो फानो ओमफ्राय आरो थावबो बानायो दायो नों थांमोननिथिं आरो मा मा आबाद मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां
औ
जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो गोबां आबाद खालामो जेरै मेसेंवाव लावनि आबाद खालामो सोरबाबा ओम बिदिनो थायसुमनि आबाद खालामो सोरबाबा तरमुसनि आबाद खालामो गोबां रोखोमनि आबाद खालामो ओ गोबाङानो लावनि आबाद खालामो बेसरनि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेसरनिबो आबाद खालामो बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदिनो लावखौ गायनो थाखाय गिबियावनो जोङो बेयाव ओ‌ गोबां हासार दोनखानांगौ जायो जेरै न'निनो हासार गोबोर गोबोर हासारखौ माने गोबोरनि खिखौ जमायना दोनो बे जमायना दोन्नाय हासार ओ गोबोरनि जेबा सेवनाय बियो बे खौ लांनानै जोङो ओम फोथाराव हैग्रोनाय जायो बिनि उनाव ओ बेखौ मोजाङै ओ हासारा नाङो नांथों साननानै एबा नांनायनि बायदि जोङो बेखौ हालेवना लायो हालेवना लानानै बे खौ ओ ओ लावखौ लावखौ गिबियावनो ओ होनो थाखाय बेखौ मोनसे ओ खलथा एबा माबा थिखांना लानाय जायो बेखौ मा होनो थाब थिब थिखांना लानाय जायो बेयाव जोङो ओ नोंनि ओ जिसांखिनि होनो मोनसे अनुमान मोनसे खालामनानै बेयाव ओ बेगरखौ ओ मोनथाम मोन ब्रै बेफोरबायदिनो होयो मोनसे लाइनाव एबा मोनसे जायगायाव बेफोरबायदिनो होयो होनानै बेखौ बेयो खमैनो ओ बिफां बिफां जानो थाखाय ओ दस पन्द्र दिन नांगौ आरोना दस पन्द्र दिननि उनाव बियो ओ बिफां खिलिबोयो बे बिफाङाव खिलिबोयोबा दै होनांगौ ओ जोथोन लाबाय थानांगौ मायबाफोर एम्फौ एनलाया अरसगोन नामा जेनेबा बोरमा मोसौआ जागोन नामा बेफोरबायदिनो गोबां जोथोन लानो गोनां जायो आरो बिदिनो जोङो दानियाथ' ओ बेरा होयो सोरबा बेरा होयो आरो गोबां गोबांनो बेफोरबायदिनो सुबिदा ओंखारबाय जेरै नेट नेट। फोरखौ बायो बायनानै। जेरै मोसौ बोरमा जानो हायि बायदि बेखौ दुं बेरा होयो आरोना। दुंना होयो बेफोरबायदि। दा बियो मोजाङै बिफां खलिगोन मोजाङैनो। बिफां जालाङो अब्ला बेखौ आरोबाव मोजांसिन खालामनो थाखाय जों बे। याव दै होनाय जायो आरोना दै होनानै बियो जेब्ला। ए। बिबार लायो अब्ला एसे एसे दैबो होबाय थानोसै। जोथोन लायो बेफोरबायदिनो खालामनानै बेयाव फिथाय थायो फिथाय थायोबा। एसे आरो गोबोरखि हासारखौ। गुदि गुदि होनांगौ ज।